हेलौ औ नोंथां
हेल
औ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
खोनायाखै नामा नोंथां? हेलौ औ नोंथां औ खोनाबाय खोनायाखै नामा आंनि बुंनायखौ
नोंथां हेलौ
औ खोनादोंना खोनायाखै आंनि बुंनायखौ नोंथां हेलौ
खोनानो मोनाखै नामा नोंथां
खोनाबायना नोंथां हेलौ
हेल' नोंथां
औ मानोबा खोनाफैयाखै नोंथांनि बुंनायखौ
हेलौ औ औ खोनायाखै नामा आंनि बुंनायखौ खोनायाखै ना नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादों ना खोनायाखै
हेल' नोंथां
मायबाफोर नेटनि प्रब्लेमफोर जादों नामा नोंथां नायनायसुन
हेल'
नोंथांनि बुंनायखौ
हेल' हेल'
खोना हैयाखै
खोनायाखै नामा हेल' नों खोनादों आं खोनायाखै नों नोंथां हेल'
मानोबा थाखाय बिदिजादोबा
हेल'
हेलौ हेलौ
हेल'
खोनायाखै नोंथां नोंथांनि रावखौ खोनाफैदों आङो नाथाय नोंथाङा आंनि रावखौ खोनायाखै जानांगौ
हेल' हेल' नोंथां खोनायाखैबा आङो दानना हरफिनसै नोंथां जोंनि ओ रायलायनाया खोनालायनाय नंला बादि मोनबाय आं नोंथां हेल' ओ दे